औ नोंथाङा दायो मा खामबाय दं?
औ आं दायो ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथांखौ माने गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय हाबाय।
औ नों
थांखो औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां खौ आङो माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा? दसे सम होनो हागोन ना? उम औ जोंनाथ' ओ बर' सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो होमब्ला नङा होमब्ला नों थां ओ बे ओंख्रि जानायनि सायावनो नोंथाङा नोजोर होनानै बर' बर' हारिनि ओंख्रिनि सायाव एसे नोजोर होनानै माने गुवारै एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथाङा?
औ जागोन नोंथां औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा बर'नि गोबां मैगं थाइगंफोरदों
औ
जोंहा जेरैहाय अनला खारै, सबाइ ओंख्रि, बिदिनो थाइ गिर निलि बिखं
औ
मैथा बेफोरबायदिनो जा गोबां गोखा गो खै मैगं दं। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां खारथिंनाय मैगं जेरैहाय माना मुनि जारि बिलाइ बेफोर बायदि बायदि आरो। औ बेनिफ्राय जोंहा माना मुनि होनोब्लाथ' जों बे खौ खाबथिंनानै जानो हायो जोंना दुब्लि बारिफोरावनो मेर ला मोननाय जायो मेसें बोथोराव औ माना मुनिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जों बेखौ बोसो- जों बेखौ जोंनि देहानि थाखाय मुलि आरो नायो मोनसे मोजां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा अनला खारै जायखौ जोङो अमा बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरजों जानो हायो आरो जोंहा औवा मेवाय बेफोरबायदिजों जों गोबां माने गोथाव गोथाव संनानै जानो हायो आरो नों थां औ बेनि अनगायै बो जोंहा सबाय ओंख्रि जेरैहाय जों दाउ बेदरजोंबो संनानै जानो हायो। औ बेबायदिनो आरो जोंहा साम'जोंबो जों सबायखौ संनानै जानो हायो।
औ
बेबायदिनो जोंहा आरो नाफाम जों जायखौ जोबोद गोथाव मोनो। औ नाफामखौ माबारै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो ना फिसा एबा ना एसे लथ्र' लथ्र' खौ जोङो गुरनानै बहाबा जोङो दैबानाफोर जायोब्ला गुरनानैबो मोनो आरो गुरनानै मोनाब्लाबो जों बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय नाफाम बानायनो बायनानै लाबोनाय जायो औ बेखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जोंहा बेखौ मोजाङै फिनानै फ्रायनानै जोंहा बेखौ सिस्रनानै सान्दुङाव जों फोराननाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा नाफाम बानायनोथ' जोंङो थास'खौ नांथारगौ नालाय औ बेनि ओमफ्राय जोंहा थास'खौ जोङो बर'नि न'खरावथ' जों थास' बि बिफाङा थाखायोआनो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय थास' गुगाखौ हानानै लाबोनानै मोजांहाय सुनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै जों बेखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला थास'आबो रानो थास' आरो नाया जयो रानो अब्ला जों बेखौ मोनसे रानोब्ला जों बेखौ दिंखि एबा उवाल ज' होनानै देनाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जों बेखौ जेब्ला देनानै गुन्दै जायो गोदोहायथ' बे बेफोरबायदि ग्रेडार बेबायदि इलेकट्रिक मेसिन गैयामोन नालाय जों दिंखि उवालफोरावनो सौयोमोन आरो नोंथा दाथ' दिंखि उवाल फोराव संनायखौ बारा नुनो मोनला जेरैहाय इलेक्ट्रिक बे ग्रेन्डारफोराव जोङो मेसिनफोरावसो जों सौनायफोरखौ दा बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला जों बेखौ औवानि हासुं दाननानै लाबोनानै जों बेयाव नाफामखौ सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जानानै जों बेखौ हिस्ट्रिफोरजों गोराहै होथेनानै दोननाय जायो आरो नों थां औ बेनिफ्राय
गोदोनि आबै आबौमोना बुङोमोन जि नाफामखौ लायनो गोबोव दान मोननो दान मोनथामसो दोननानै जायोब्ला जेब्ला ना फामा सेवो एसे अब्लाना जोबोद गोथावसिन जायो होननानै बुङोमोन आरो औ बेनिफ्राय जों बेखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो औ बेनि ओमफ्राय जोंहा बेखौ बेबायदिनो गोदोहायथ' गोबां बुरजा जाहाय बे बेफोरबायदि नाफाम बानायनानै फाननानै जोङो गोदोनि आइजोफोरखौ सुबुंफोरखौ गोबां हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा मे मैगं गोखै होनोब्लाथ' जोंहा गोखै मैगंखौबो जों जोंनि बर' सुबुंफोरा जानानै जोब जोबोद गोथाव मोनो हबथाव जेरैहाय थाइगिर बिखंजों ना मैथा थाजों ना आरो जोंहाय जोंहा बे हाग्रानि थास' बे थास' थास' बेदर थास' आथिं जों बेफोरखौ जानानैथ' जोबोद मोजां मोनो आरो दाथ' दैज्लां बोथोराव थास' बिबारनि सिजोन नालाय जों बेफोरखौ औ जों बेफोरखौ हाथाइ हाथाइ बाजारनि फ्राय जोङो बायना लाबोनानै जों बेखौ अमा बेदर नाफोरजों जों गोबां संना नै जानो गोथाव मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां गोखा गोखै जोंहा जेरै नारजि नारजिखौ जों अमा अमा बेदर अमा बेदरफोरजों जानानै जोबोद गोथाव मोनो
औ
औ बेबायदिनो जोंहा बर'नि मैगङा जोबनो गैया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनि बर' हारि बर' हारि जोंनि बर' हारिनि मैगंफोर फोरखौथ' गोदोहाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा मुगैयोमोनसो होननाय खोनायो जोङो। औ दाथ' जोंनि बर' हारिनि मैगंफोरखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनबाय। औ गोबां संनानै जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। गोदोहायथ' गुबुन हारिफ्रा अमा बेदरखौबो जाया होननानै जोङो खोनानो मोनदों
औ
औ दाथ' नाथाय हाथाय बाजाराव जोंनि बर'नि अमाया थोनाय माने हाथाय बाजाराव थोस्लाबलायै जालांनो हमबाय आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा बर'नि मेगं होनोब्लाथाय गोबां खहाबथाव खहाबथाव आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ इयुनावबो जों बेफोरखौ जालांबाय थागोन खौ जोङो आसा खालामो औ नोंथाङाबो एसे बर'नि मैगंनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बर'नि ओंख्रि होननानै बुं ब्लाथ' नोंथाङा दानि जि बुंलांबाय ओ बेफोरनो माने जोंना बर नि ओंख्रिया ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जेरै जोंना गोबां रोखोमनि ओं ख्रि दङ ओ बिदिनो न'आव बायनाय एबा न'नि ओं ख्रिनि अनगायैबो जोंना हाग्रा बंग्रानिबो मलै महरै माने खथि नानै गोबां ओंखौनो बर'फोरा जायो आरो नोंथां ओ नोंथाङा जे दानि नाय बनो हाग्रानि ओंख्रि जेरै मानि मुफोरा जोंना मुलि महराव ओ बिदिनो जारि मैगंफोराबो जोंना ओ बेफोरबो माने मुलियावनो गोलैनाय जायो माने बेफोर देहानि थाखाय जोबोद मोजां। ओ बिनिखायनो जोंना बर' सुबुंफोरा ओ हाग्रा बंग्रानि मैगंखौबो माने खांथिंना जानानै दा सिमबो माने थांनानै दङ आरो नोंथां औ जोंनाथ' गोदोनि दिनाव बि दि ओ बिदिनो ओ माने रां खा खावरिबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो हाथाय बाजारनिफ्रायबो गोबां बिदि मैगं थाइगं बायनानै जानो हायामोन बिनिखायनो गोदोनि सुबुंफोर फ्रा बांसिन हाग्रानि मैगं नागिरनानै जायोमोन ओ आथिखालाव जोंना एसे खम खम जाबोबाय माने हा हाग्रानि ओंख्रि जानाया ओ मानो होनब्ला आथिखालाव रांखावरिनिबो आंखाल गैला नालाय बेनिखायनो ओ हाथाय बाजारफोरावनो औ बायनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनसै अब्लाबो जोंना एंगार हायै सोमोन्दो होनब्ला थास'आव दङ जेरै थास'खौ जों मालाबाबो गारनो हाया जेरै जोङो थास'खौ औ अ बर' सुबुंफोरा ओ गासिबोखौनो जायो। ओ बिनि रोदा खर रोदाखौल'सो जानाय जाया ओ बाखि बिलाइनिफ्राय ओ थारानिफ्राय आरो बिदि बिदिनो बिबार आइथें ओ गासैखौबो माने जाजोबनाय जायो औ बे बेखौ माने जोंनि बर' माने एंगारनो हाखाया आरो बे ओंख्रिखौहाय ओ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि थास' थास' बिबार दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनि थास' बिबाराथ' जोंनि बर'नि थाखाय बिराद मोजां आरो। अमा बेदरजों आनो जा ब्रयलार दाउजोंनो जा नाजोंनो जा बिराद गोथाव जायो आरो। माने जे जोंबो मिलायो औ बिदिनो आरो बिदि हाग्रा बंग्रानि मैगंनिओं अनगायैबो बिदिनो जोंना गोबां माने न'आव। न' बानायनानै जानाय ओंख्रि दङ जेरै जोंना अनलाफोरखौ न'आवनो बानायना जानो हायो। ओ बिदिनो अनलायाथ' जोंना माइ रंनिफ्रायसो जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बेखौ जों औ। ओ बायनोबो नाङा एबा जोङो बेखौ ओ खाबथिंनोबो नाङा माने बेयो ओ जाग्रा माइरंजोंनो जायो नालाय जाग्रा माइरंखौ ओ नांगौ जखानि एसे मोनब्ला माने जोङो अनला ओंख्रिखौ सबानायनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंना। फाथो जायखौ बुङो जोंथ' फाथोखौ फोनायखौ माने जों नुनो मोनखायोआनो। आरो फाथोखौथ' जोङो फोखायोन मानो होनब्ला ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंना फाथोखौ थोखौ माने गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो ओ माने जोङो। फाथोजोंबो माने एंगारनो हायै सोमोन्दो जानानै दं होनना बुंनो हायो मानो होनब्ला?
लाइ लाफा मैद्रु जों बैफोरखौ माने गोबां भिटामिन मोनो
औ जोंना ओ लाइ लाफायाबो गोबां बिदिनो बि बेफोरखौबो जोङो अमाजों अमाजों जानो हायो जेरै बिराद गोथाव जायो मिलौदो जायो आरो। आरो जोंना ओ ओ बेजरजोंल' नङा एवनानैबो जानो हायो, ओ बिदिनो गो गोथां ओख्रि दङ आरो गोबां जोंनि बर बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रिया माने ओ माने बुंब्लाथाय माने जोबनो गैयै आरो
औनो
थिग बेबायदिनो जोंना ओ नारजियावबो मोनसे माने ओहोम एंगारनो हायै सोमोनद होननानै बुङोब्ला जेरै जोंना ओंख्रि जानायनि अनगायैबो ओ मानसिनि ओ मानसि थैनायावबो जोंना नार्जि अरगारनाय जायो बिदिनो खासफोरावबो जोंना औ नारजि जोङो ना खासफोरावबो नारजि होनाय जायो, बेनिखायनो जोंना ओ ना नारजिजों माने एंगारनो हायै सोमोनदो जानानै दङ मानसि सुबुङाहाय ओंख्रि जानायनि अन -गायैबो औ थिक बेबायदियैनो अनलाजों। जोंबो बिदिनो अनलाखौबो जोंनो नांथारगौ मानो होनब्ला जोंना न'वाव जानायनि अनगायैबो अनलाखौ। -खौ जोंङो हाथा खुरनायफोराव बाहायनाय जायो, बेनिखायनो जोङो औ अनलाखौ माने अनलाजोंबो माने सोमोन्दोआ जोंना गोराय दं होननानै जों बुंनो हायो ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनाथ' नोंथां। ओ रायजाय रायजाया माने दोननायनि समाबो जाबायमोन नङा होमब्ला औ नोंथ नोंथांजों माने बर' हारिनि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय रो
औ औ नोंथांजोंबो बर' हारिनि मैगं सोमोन्दै रायज्लायना गोसो।
औ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनथोसै। औ नोंथां दे